औ आदाया मा खालामगासिनो दं?
अ आङो दा दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो कल खालामनाय जादों
मा बुंदों?
ए नोंथाङा दा फ्रि दंबा आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन
अ औ सावरायजायो
आथिखालनि मुगायावथ' सोलोंथाइ नङाब्लानो सासे सुबुङा जिआव हान्थिनो गोब्राब बा सोलिनो गोब्राब नङा होमबा औ औ सुबुं दिनैनि थारिखाव सोलोंथाइया सासे सुबुंनि थाखाय जोबोद गोनांथार दा जोंनि समाजाव ओ बेखौ दिनैनि ओ मुगायाव सोलोंथाइखौ लानानै बा सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ हिसाबै ओ जोंनि समाजाव जोंनि दिथागिरिफ्रा ओ गाव गावनि गथ' गथायखौ माबादि ओ मा होनो बेखौ अ माबादि बिथोन फैयो गथ' गथायखौ आरो
ओ बेखौ बुंब्लाथ' गोदोनिफ्राय दानि जुगा बेसेबांबा सोलायबाय ओ गोदोहाय फरायसालियाव थांनाय मानाय बेफोरखौ बादासो होनाय जायोमोन आ ना नाथाय दानि मुगायाव सोलोंथाइनि गोनांथिया एसेबां जाबायदि रावबो बिमा बिफायानो सोलोंथाइ लानो नाङा होननानै बुंनाय जालिया आरो
ओ
जोंनि समाजाव दा सोलोंथाइया गोबां बिहोमा लाबोदों ओ
बेफोरनि सोमोनदै नोंथाङा फंनैसो बुंलाय ओ सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार गोदोनि ओ दिनावहाय नोंथां बुंनाय बादि आ सोलोंथायाइयाव बांद्राय गोसो होनायखौ नुवामोन माने ओ माखासे फोथायनाय आरो माखासे गोजान आसार खान्थिखौ लानानै बा माखासे दौ दाब्ला आसार खान्थि मावनाय दांनायखौ लानानै ओ गामियारि बा जोंनि समाजनि मानसिफ्रा गोदोहाय मुखुब जायोमोन बेनिखायनो सोलोंथाइनि फारसे जे बांद्राय गोसो होनायखौ नुवामोन बा सोलोंथाइया बिथांमोननियाव गोसाराखैमोन नाथाय आथिखालाव ओ सोलोंथाइ ओरैबायदि जाबाय सोलोंथाइ लायाब्लानो बा सोलोंथाइ गैयाब्लानो सासे सुबुङा मेगन खानाबा जाबाय नङा होमबा ओ आथिखालनि मुगायाव साननो हागौ जे ओ सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि लानांगौ बा ओ सोलोंथाइ साख्रिनि थाखाय सोलोंथाइ लानांगौ नाथाय बे साननाया गोन्थि ओ साख्रिनि थाखायल' जों सोलोंथाइखौ लानो नाङा सासे मानसिया ओ मेन्टेलि बा फिजिकेलि डेब्लप जानो थाखाय बा थाखाय जों माने मासलि सोलोंथाइया गोनांथार आरो सासे मानसिनि जि नोङो हमना ला नोङो सासे आबादारि जानो थाखायबो दिनैनि थारिखआव बा दिनैनि मुगायाव ओ सोलोंथाइया जोबोद गोनां मानो होनबा नों ओ आथिखालाव गोबां गोदान मुगाजों बा गोजानजों आबाद मावनाय जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
दा बे आबाद मावनायाव जुदि नोङो आबादनि बागै जेबो नलेज गैयाबा ओ दिनैनि मुगाजों माबा सिस्टेमाव आबाद मावो बबे बोथोराव आबाद मावो बेफोरनि बाददि जेबो रिसार्च खालामनाय गैयाबा बा फरायसङाबा बा बबे हासारखौ होयोब्ला मा समाव हासारखौ होयोब्ला बा बबे मुलिखौ होयोब्ला नोंखौबा थैयोबा हासारखौ बेसेबां जखानि होनांगौ बेखौ माने नोङो जुदि नलेज गैयाब्ला नों माने आबाद मावबाबो माने नोंनि बायदि मोननाय नङा आरो बेनिखायनो आबाद मावनो थाखायबो माने सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार होननानै आं सानो ओ ओ नोंथां नोंथांमोननि समाजाव गोदोनिथ' थांबाय आथिखालाव सोलोंथाइखौ लानानै ओ सोलोंथाइखौ लानानै ओ बेसेबां ओ बिहोमा होयो माने इन फिउसार गावसिोरनि गथ' गथायखौ लानानै बिथांमोना ओ माबायदि जोथोन खालामो
जागोन ओ बिहोमा बेबायदिखौथ' ओ बोसोनखौथ' गोबां होयो ओ दानि जुगाव सोलोंथाइया गोबां गोनांथि जाबाय ओ फालांगि फालांगिनि बेलायावबो साननानै नायोब्ला नुयो ओ हिसाब खालामनाय दाजाब दानख' आरो बबे बेसादखौ बबे समाव बांसिन बायनांगोन माब्ला समाव बबे बेसादखौ फाननांगोन बेफोर गासैबो गियाना थानो नांगोन आरो आरो साननानै लानो हायो जोङो।
ओ दानि मुगायाथ' कम्पिउटार आरो टेक्नलजिनि मुगा बे समाव जोङो मुगाजों गोरोबनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनोबो रोंनांगोन आरो बेफोरखौ बाहायनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ नांगोन। आरो गुबुन फारसे जें सानानै नायोब्ला दखान गंसे दखानखौ सालायनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ दखानाव बबे बेसादखौ अबे बेसाद
बबे बेसादा मा गुन दङ आरो बबे बेसादा
देत बारलांबाय बेफोर गासैबो गियाना जोंनो थानो नांगोन आरो। आरो जोङो गंसे न'खर सालायनायावबो जोंनो गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो हाथाय बाजाराव।
गेजेराव जों सानफ्रोमबो गेजेर
गोनां जायो बेबायदि
बेबायदि समाव जोङो
ओ बबे बबे मुवाया बेसे बेसेबां गुन दङ बबे मुवाखौ बायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जागोन आरो बबे मैगं थाइगंफोराव मा भिटामिन थायो बेफोर गासैबो गियाना जोंनाव थानो नांगोन आरो गंसे न'खरखौ मोजाङै सोलिनो थाखाय मोजां जामुंफोर जानो थाखाय आरो मोजां मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो थाखाय आरो बेबायदि गासै बेखौबो लानानै सोलोंथाइया जोंनो गोनां आरो बिनिखायनो जोंनि समाजाव जोंनि समाजावल' नङा गासै बुहुमावनो बुं होननानै बुंजायो सोलोंथाइखौ गोनांथि होदों आरो जोंनि बिमा बिफा आरो जोंनि देरसिनफोरा जोंखौ उन्दै उन्दैफोरखौ सोलोंथाइ लानो थुलुंगा होयो आरो बोसोन होयो बेखिनियानो आरो
मबाइल जुग नङा होनबा
औ नंगौ
फिसाफ्रा माने मबाइल बाहायनानै गाव गावनि नलेजनि गेज फरायनायाव माखासे मानि मानिबा कुइसन एनसार फोरखौ गोरलै मोननो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
बे बेलायाव मोजां नाथाय खायफा खायफा फरायसाखौ नुदों मबाइल लानानै मबाइल लानायनि मुङाव मबाइल बाहायनानै गाज्रि लामाजों आगान फोलांनाय बा गाज्रि माखासे सोलोंथाइ गुबुननिफ्राय खालामनायखौ जों बेफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर राहा बा होबथानायनि बा मबाइल बाहायनायखौ बा होथ' नाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन
ओ बुंनो थाङोब्ला बियो मबाइल आरो नेटवार्कनिफ्राय जोङो गोजान जानो हागोन बेखौ नुहुरला नाथाय बेखौ माबोरै मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बेफोरनि एवारनेससो जोंहा खालामनायनि गोनांथि दङसै होननानै आं सानो
ओ बेनिफ्राय ओ आजिखा ओ आथिखालाव फरायसालियाव प्राइभेट आरो सरखारि मोननै बिथिंआव खारो नङा होनबा गावारि बा ओ सखारारि नङ दा बे बेलायाव जोंनि समाजाव ओरैबायदि जेंना नुजाथिगासिनो माने ओ गामिनि गाम होननानै प्राइभेटाव होनाय जायो नामा द म
जोंथ' ओ रावखौबो नारसिननो एसेबां हायाबो होननानै आं सानो
फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो अ नोंथाङालाय मा होनना साननो ओ प्राइभेट स्कुलनिफ्राय जोंनि नाथाय फारसेथिं नायोब्ला ओ सरकारि स्कुल बा थैलांगोन। रायजो राजाफ्रा बा ओ फरायसा फरायसानि दिथागिरि बिथांमोना माने ओ गामिनि फरायसालि बा सरखारि फरायसालिखौबो नाथाय आजेनि बादायनांगौब्लाथाय खालामो आरो औ बेनिखायनो प्राइभेट स्कुलाव माने गाव गावनि गथखौ थाखाय माने जानायखौ दिनै थारिखाव नुयो आरो।
दा बेनि खामानिखौ बेनि गुबै ओ बिबानखौ आङो सरखारनि होननानै सानो सरकारा ओ सरकारि फरायसालिफोरावबो मोजां मोजां गुन गोनां फोरोंगिरि जेब्ला थिसननाय जायो जेब्ला
बे मोजां जानानै दोन आरो दा बिदिब्ला औ जागोन नोंथां
गोजोन्थों।
गोजोनथों।